खोनादोंना नोंथां हेलौ।
औ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।
नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ आं दङ मोजाङैनो।
माने नोंथाङा जुदि माने जे ओ सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां आं सम होनो हागोन दे सावरायजागोन।
औ माने बर'फोरा माने गुबुन गुबुन आबादफोरनि ओ मादाव माने माइ आबाद आबादखो आबाद मावजेननायाव माने सिगां माने बोसोरनि गिबि मावजेनन्नायावहाय माने ओ दोरोङारि नेमखान्थि ओ जेरैहाय गसा लाजेनन्नाय एबा गुबुन गुबुन जायगायावहाय आखाइ होजेननाय होननानै बुङो ओ बे - फोर ने ओ नेम खान्थिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बुंजागोन जोंहा ओ जोंनि बर'फोरा आबादखौ मावो नाथाय जों नुनो मोनो आरोना आबादजों लोगोसे जाहाथे जोंनि खहा जाया बा गाज्रि जाया बेनि थाखायनो ओ गिबि ओ आबाद माइ गायेनाय बेयावहाय जोंहा ओरैनो सरासनस्रा गायनायाव जोङो मोजां बारनानै जायखि जाया जैहाय जोंहा दमासिफोर होनो जेरैहाय ओ
अमाबैसा अमाबैसा उम
खौ नायनानै आरो बे बारावहाय माबाफोर ओ ग्रहफोर नांनाय दं नामा? बेफोरखौ जोङो उम बर नायखां बिलाइफोराव जेरैवहाय नायनानै लायो आरो ना बिदिनो जों जोंहा जेरैहाय मोसा माइफोर गायोबा बा माइब्रा ओ ए मायसाम जोंहा गिबियावनो ओ जोङो एसे बावथाय बावनानै जोंनि इसिं खनायाव नखरावबो बा जोंनि बाथौसालियाव बा जोंनि थसालियावहाय नखरनि बिदियावनो जाया बाव थाय बावनानै जेरै बुदफोर होयो आरो नालेंखरल बायदिसिना जों बाथायाव जा जा मुवा होयो बेफोरखौ होयो बेनि अगायैबो जोंहा गय फाथै जराखौ मान हिसाबैनो माइनावनि मान हिसाबै बेखौ होथारो आरो ना ओमफ्राय जोङो बै ओ जेरावहाय फोथाराव गायगोन ना बे हाब्रु दुब्लियावहाय आलि खनायावहाय थास बिफां गानानै ओ खुन होयो ओ बेवहाय जोङो थाव होनो बेनिफ्राय आरो जो जोंहा आलारि लारि बाथि लगायनानै ओजों बे दुब्लियावहायबो ओ जोङो लाइ बिलाइ दाननानै बेयावहाय आलारि बाथि ओ फोजोंनानै बेव बेयाव जेरैहाय बावथायफोरखौ होयो आरो गय फाथै जरा होनानै जोङो थास बिफां गायो थुलुंसि बिफां फांसे गायो बा जोंङो थुलुंसि ओ थानाय लानानैहाय दै सारस्रांनानै बेयाव खुलुमनानै जोंनि नखरनि आइजोआ गोरा आइजोआहाय जोंहा बेवहाय ओ मायनावखौ खुलुमनानै जोङो गिबि ओ बे जों माइसा माइखौहाय गायनाय जायोना बेनिफ्राय बे गायनायावबो जोंहा ओ आगसि आखाइजोंसो गसाब्रै गसाबा बेबायदिहाय थुग्रोनाय नुयोबा स्नि गथा बिदिहाय जों आसि आखाइजों थुग्रोनानै माइनावनि मुङाव ओ बे मायसा माइखौ गायग्रोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो गुबुन सुबुंफोरखौबो गायनो होबाय जों आगदा आखाइजों गायलांबाय बेफोरबायदि खालाम जायो आरोना जोङो बे मोनसे ओ माइ आबाद गायनायनि जोंहा खान्थिफोर आरो ना आरो गोबां बेनि गेजेरावनो आं नोंथांनाव ओ नोंथाङा मोनथिनाय ओ जोंनि आबाद मावनायनि मोननैसो खान्थिफोरखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ बेवहाय नों नोंथाङा जि बुंलांदों। बेनि माने ओ बोसोरनि गिबि माइ आबादखौनो माने जोंनियाहाय गाहायसिन होननानै सानो गुबुन-गुबुन आबाद मावाथों मानो माने जिखुनु बेसरारि मावनाय जिखुनु माने गुबुन-गुबुन आबाद मावनायाव एसेबां माने नेम खान्थिखौ बाहाया आरोना। माइ आबाद मावनायावहाय बां माने जि बोसोरनि गिबि मावनायाव माने जायहाय हाल जुरिजेननाय होनो हाल जुरिजेननायावहाय माने मंगलबार मंगलबार बारायखौ माने मोजां माने बर'फ्रा माने मोजां सान होननानै ओ माबायो आरोना फालिनाय जायो माने मालिनाय जायो बेखौहाय माने हाल जुरिेन हाल जुरिजेननायावबो मंगलबारावहाय ओ मंगल मंगलबारावहाय हाल हालखौहाय हालवजेनगोन आरोना बेनि उनावहाय जेब्लाहाय खोथिया फुनानै माइ गायनांगौ सम जागोन जेब्ला आखाइ आखाइ होजेननाय होनो बा गसा लानाय होनो। बेवहाय नखरनि गाहाय गुरुआ माने गाहाया ओ जाय आइजो आइजो आइजो आरोना गाहाय गुरु होनबाबो माने आइजोआ ओ दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबनानै माने आलारि बाथि लाइजौ गय फाथै लानानै माने नों नि नोंथाङा बुंनाय बायदि माने जोंनिया बेबायदि थालिर माने थालिर नङा ओ थास गायो नों थुलुंसि बिफां गायो होन्दों बिदि गाया आरोना ज जोंनि माने आं आ नुनायाव माने थुलुंसि सि थुलुंसियावहाय दै थुलुंसिजोंहाय दै गोथार सारस्रांनानै आलि खनायावहाय माने आलारि बाथि सावबाय लाइजौ होनानै बेनिफ्राय आखाथाम खोथिया आखाथाम खोथियानि मुथासे मुथासे लानानै खन आरो थावजोंहाय माने फोनो आरो ना जाहा बे माइयाहाय माइ ओम गोजोनो मोजां जायो होननानै मानियो आरोना बेबायदि माने औ बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आ आङो बेनि उनावहाय माने उम नोंथांमोननियावहाय माने हाल जांख्रा हाल जांख्राखौ नाय गायै गायै गायनानै जोबथायावहाय नोंथांमोननिजों माने हाल जांख्रा हाल जांख्राखौ माबायदि माने फालिनाय नुनो मोनो गायै गायै गायनानै माने लास्टावहाय जे हाल जांख्रा गोदोनि समाव हाल जांख्रा नुयोमोन आरोना दानि समावथ' हाल जांख्राखौहाय माने बेबायदि ओ नुलानो, नोंथांमोननिजों मा माबायदि माने हाल जांख्रा
औ ओ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ हाल जांख्रा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जा जों आबाद मावनो लाबाय गिबिनिफ्राय थाङै था, ङै जोंहा जेब्ला जोंनि आबाद मावनाय माइआ गायनायनि समा जोबो बा जोंहा ओ जेरैहाय दिनै जोंहा जोबगोन बेबायदि स सानावहाय जोङो जेरै बे गुबुन सानाव जोङो दानि ओ दिनावहाय गोबांनो ओ रां होनानैसो बा माइ गायग्राफोरखौ हाय, लानाय नुयो नाथाय गोदोनि दोरोङारि समावथ जोंहा औ औ नंगौ जों जोङो गुबुन सानाव जोङो रां होनानै फोरखौ गायनो फैयोब्लाबो जोंहा फे जोङो सावरि बादालि जानायखौ खुंना होयो आरोना जायावहाय जायफोरा सम दङ बिथांमोनहा थांनानै बेयावहाय बाहागो लाहैयो आरो ओ जों बे हाल जांख्राखौ जे गायखांनानै जोंहा बेवहायबो जैहाय जोङो माइगसाखौ ओ आरो हाब्रुखौ न'खरनि सुबुंफोरनोहाय फोननानै ला जाहाथे बे दुब दुब्लिनि दुब्लिनि जोङो बे हाखौ लाबोनाय माने माइनावखौ बरायनानै लाबोनाय होननानै बुङो आरो ना जोङो।
औ। अह।
होननायहाय जोङो रंजानाय आरोना बे दिनाहाय जोंहा गायखांनायनि रंजानाय गायखांनाय जोङो आलि बाख्रि होननानै जों जे माइ होनग्रा बेबायदि
औ।
गारोना जोङो खोथियाजों ओरैहाय ओ गिदिं खननाय गायनानै गेजेरावहाय ओ मुथासे गायो गसासे बेबायदि गायनानैहाय जोङो बे औ औ नंगौ नोंथां जोबखांनायनि उनावहाय जोङो नखरनि बिगोमाफोरखौहाय हाजों हाब्रुजों माने बे जोंहा हायानोथ' जोंनि ओ आबाद मावनायनि मोनसे ओ जायगा नालाय बा जों हा गैयाबाथ' आबाद मावनो हानाय नङा बेखायनो जों हाखौबो सनमान खालामनानैहाय जोङो नखरनि सुबुंफोरनावहाय बिदिनो फोननानै होयो बा फुङाव लिरनानै बे हाखौ जोङो न'सिम लानानै फैयो बि आरो ना नाय फिना लासे बा। गंसे जोङो खोस्लिफोराव थोरसिजों लानानैहाय जोङो बेयावहाय हाखौ लिरनानै गसासे गसानै माइ बेबायदि लानानैहाय जोङो खरआव रुजुनानै लाबोयो उन्दैथिंजाय नाहरालासिनो बेनि उनावहाय गासैबो माइ गायबा बा रंजा रंजा एदाव एदावलाय एदावलाय बेबायदि फैनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव थाथआलासे जायनि नखराव माइ गायदों बिथांमोननि न'खराव सो हाब हैग्रोनांगौ आरो ना बेबायदियावनोहाय जोंहालाय माइनाव थाबहैयोबायदि होननाय जोङो गोदोनिफ्राय गनायबोयो आरो ना बेनिफ्राय थांनानै हाय माइ दोनग्रा बाख्रि बा दुलि बेफोराय जोङो बे हाखौ खौ लिरनानै दोनो आरो जोंहा इसिङावहाय इसिंनि दावहाय। हाखौ लिरो लिरनानै जों लानानै थांनाय माइखौ जोङो बे बाख्रिनि मोखाावहाय हाजों लिरनानै हाखौ बेयाव दोननानै
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नुयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां जोङो
माने नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माने बाख्रि बाख्रि गायसनाय होनो बाख्रि गायसननायखौ बेयावहाय माने सानजा सानजा मोखां जानानै बाख्रिखौ गायसनो आरोना बेनियावहाय माने गुबुन गुबुननि हाजों माने सिमायाव गायस गाय गायसना माने बाख्रि गायसननायखौ जोंनि ओनसोलाव जि माने न'नि हा हा सिमा थानायावसो गायसननाय गायसनो आरो ना बाख्रिखौहाय होमब्ला नोंथां जोंना सावरायनांगौ आइडिया बेयावनो जोबनानै थांबाय गोजोन्थों।
औ नोंथां जों बेखिनियावनो फोजोबथनोसै साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।